खोनादों ना?
अ खोनादों। खुलुमबाय आरो नोंथांखौ मोनाबिलि
औ नोंथांखौबो मोनाबिलि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय ओ मा होनो ओ जों दा माहोनो दै बाज्रुमनि सायाव फंनैसो रायलायनो नङा होमबा
उम नंगौ नंगौ
औ औ नोंथांखौ आङो फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दै बाज्रुमनि सायाव।
अ दै बाज्रुम होनोब्ला जोङो जेरै हाजो बा गोजौ जायगाफोरनिफ्राय जाय जागानिफ्राय दैया माने निजोरा जानानै ओंखारबोयो ओ हमना ला अ एसे एसे ओंखारबोनानै जायनिफ्राय जों दैमा बा दैसाफोरनि माबा जायो माने स्टार्ट जायो दै बाज्रुमा लासै लासै थांनानै बिनो थांनानै माने गेदेर जाहैनानै गुबुन मोनसे दै बाज्रुमजों लोगो जानानै बा
औ औ।
आ दैसाखौ मोनसे माने गुवाहानि खाथियावनो माने फिसा फेनला दैबा बाज्रुम दं साथाय दै बाज्रुम दं बेखो जों सानदुबि दै बाज्रुम होनो। आरो हमना ला जोंनि अ सा सोनाब भारतनि हमनाला मेघालय फल्स दा बेबायदिनो बहुत माने बिनो गोबां माने फिसा फेनला दै बाज्रुम दं जायफोरा माने
औ।
बुहुद हमना ला टुरिस्ट एट्रेकसन बा बिदि माबायाव खामानि माने टुरिस्टफ्रा नायनो थाङो आरो बेबायदिनो आरो अ
उम उम।
औ नोंथां आं दा नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैयो। नोंथाङा मा सानो दै बाज्रुमग्रा मा मिथियो
औ दै बाज्रुम होनोबा जायनाखि मा होनो जेरावहाय नों बुंनाय बायदिनो दैफ्राहाय मा होनो बो बोहैनाय आरो ना गोजौनिफ्राय गाहायसिम बोहैबोनाय जोङो बेखौ मा नुयो ओ हाजोफ्राव नुयो नङा होमबा?
उम उम।
हाजोफ्राव नुयो ओमफ्राय आरो मा होनो ओ जायनाखि गोजौ हाजोनिफ्राय गाहायसिम गाहायावहाय गोग्लैबोयो आरो ओमफफ्राय औ बोहैबोयो आरो आमफ्राय आरो बे दैबार माहाय ओरै बायदि मा होनो मिथिंगाखौहाय ओैबायदि समायना खालामो आरोना माने ओरैबायदि नायनो मोजां समायना जायो आरो बेखौ माने नोजोर बथावथाव जानानै थायो आरो। ओमफ्राय बे बुंनाय बायदिनो बियो मा खालामो ओ हाजो जेनेबा हाजो अन्थाइ अन्थाइ हाजो अन्थाइनि साजोंहाय बे बोहैलाङो आरो ओमफ्राय बोहैलांनानैनो नों बुंनाय बदिनो बियो दैमाफ्राव दैमाफोर सोमजिहोयो आरो ना उनावहाय लासै लासैनोबो दैमाफ्राव थाङो आरो बेनो दैमा सोमजिहोयो आरो। ओमफ्राय ओ बियो ओ दै बाज्रुमाहाय मा होनो मा खालामो बिसोरो बिसिोरनि दैयहाय ओरैबायदि बांसिन साफा जानो नागिरो आरो ना। साफा जायो ओमफ्राय बिसोरो मा खालामो बिफां लाइफांफोरखौहाय माबा होयो हेफाजाब होयो औ। ओमफाय आरो जिब जुनारफोरखौबो हेफाजाब होयो। ओमफफ्राय आरो बेजों लोगोसे मा होनो बेयो ओ बेरायदिंफैगग्रा जायखौनाखि इंराजियाव थौरिस् होनो बिसोरखौहाय बिसोरो एट्राक्ट माबा खालामो आरो ना मा होनो गोसो बोहोयो आरो। बिसोरो गोसो बोहोनो हानाय नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आरो जों मा खोनाबावो बे दै बाज्रुमाव थानाय जिखुनु जों मोनसे आवाज खोनायोना मोनसे सब द खोनायो बे सोब-सोदोब खौहाय माने ओरैबायदि मोजां खोनायो आरो माने बोरैबा मोजां खोनानानै ओमफ्राय आरो मा खालामो बियो मानसिफोरखौहाय बिराद माने सान्ति खालामो आरो औ औ दुखु सुखुखौ बावगार होलायो आरोोयना दसे बिदि सब्द'खौ सोदोबखौ खोनायोबा ओमफ्राय आरो मा होनो ओ गोबां माबाफ्रा मा होनो दै दै बाज्रुमफोरा ओ मा होनो बांसिन जों मा नुयो ओ हाग्रा गेजेरफ्राव नुयो आरो जायनाखि हाग्रा गेजेरफ्राव थाङोना औ औ औ बे हाग्रा गेजेराव थानायनि थाखाय जोङो बिसोरखौहाय मा होनो ओ साबसिन माने साबसिन नुनाय जायो आरोना हाजो गेजेराव थानायनि थाखाय साफाबो जायो आरो बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जेनेबा बिदिन्थि होनो हागोन जेरावनाखि जोंनि आसाम आसामावबो दङ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोंनि माबानियावबो खा थियाव थानाय हादरसा जाय हादरसानि मुङा जाहैबाय मेघालया बेयाव जोंहा मेरला दै बाज्रुम जों नुयो जेरै ओ स्नि बिब' बिनानाव दै बाज्रुम बिदिनो बायदिसिना दङ आरोना ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो आरो बुहुमावबो मुंदांखा जायनाखि नायजेरिया दै बाज्रुम स्टरिया दै बाज्रुम बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरोना जोङो ओमफ्राय आरो मा होनो बिनि अनगायैबो ओ मा खालामो ओ जेब्लानाखि बेरायदिंगिरिफ्रा बे जायगायाव थाङो थांनानै अब्ला बिसोरो ओ मा होनो बेजों नुनायजों लोगोसे बै मिथिंगानि सायावहाय बिसोरो मा होनो गाव गावखौनो सोलोंनानै लायो आरोना मोनसे सोलोंनानै लायो आरो